अ नोंथां खोनादों ना नोंथांङा
खोनादों खोनाबाय नोंथां
नोंथांङा उदांङैनो दंङोना
दंङो नोंथां दासान्दि
अ आं नोंथांखौ फन खालामनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय नोंथांजों मोनसे आयदाखौ लानानै सावरायनो नायदोंमोन नोंथांङा सावरायनो हागोन ना खोदोंना नोंथा
औ नोंथां खोना गासिनो नोंथां
अ जोंङो बोथोरखौ लानानै सावरायनाय नोंथां
औ सावरायजागोन दे नोंथां
अ जिहेथु दिनै बोथोरा गोबां सोलायलांबाय नंङा होमबा नोंथां खोनादोंना नोंथांङा
औ दासो खोनाबायदोंथां एसे प्रब्लेम जाबाय थादों दा
अ दिनैथ' बोथोरा गोबां सोलायलांबाय आरो बे सोलायलांनायनि आन्दोआव
औ
उम मा हाबसोनानै दं आरो मानि थाखाय जालांखो दिनै बेबायदि बोथोर सोलायलांनाया बिनि सोमोन्दै जों एसे सावरायनाय नंङा नोंहा
औ थां सावराय जायो।
अ दिनै जोंङो नुनो मोनदों बोथोरा सानफा एफा गोबां गरमनि सायाव गरम जाबोगासिनो दंङो आरो बिदिनो सम बायदियै जोंङो अखा हायैखौ नुबोगासिनो दंङो आरो बेबायदि बोथोर सोलायनायनि थाखायनो दिनै सुबुं माहारिनि गेजेराव गोबां मिथिमोनै बेमार आजार जानायफोरखौबो जों नुनो मोनो जायखौ डक्टरफोराबो हमस्लाबलायनो हायै एबा मोनथिस'लायनो हायै बेमार आजारफोराबो जादों।
ओ
हयथ' बे बोथोर सोलायनायनि आन्दोआव बायथ' माबा मोनसे जाहोन थागोन नङा होमबा नोंथां।
औ औ निस्सय थागोन नोंथां।
बोथोराथ' हारसिंनो सोलाया
हयथ' जोङो गुसु मेलेमजों साननानै नाहरोब्ला नुनो मोनो एबा मोनथिनो मोनो। बे बोथोर सोलायनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय दिनै सुबुं सोदोमस्रिनि दावगानाय
औ।
दिनै सुबुङा जेसेबांनो दावगादों।
एसेबांनो ओ जोङो बैगानिकआ बरननाय। गोदान गोदान आइजें आइलाजोनथोर बायदिफोरखौ लागासिनो दङ।
थारै बे नोंथां।
बे बैगानिकआ बर'नाय बे आइजें आयलाफोरखौ जोङो जिउ खांनायाव गोरलै जायो होनना बाहायनायावनो
औ।
हयथ' जोङो माखासे बिथिङाव खहा जागासिनो दङ।
औ।
जेरै गारि मथर नङा होमबा जोङो थांलाय फैलाय सुबिदानि। थाखाय गारि अनसरखौ नांगौ।
औ।
मोनगोन नाथाय बेनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैफोरा सानफा एफा बार' हायाव गोरोबनानै बोथोरनि बिदुं बांनायखौ
औ।
बारायहोगासिनो दङ आरो बिदिनो। जोङो कलकारखाना नङा होमबा मानसिनि गोनांथिखौ खुंनो थाखाय
बिग
बायदि बायदि गोनांथिखौ सुफुंनो थाखाय दिनै कलकारखानाफोराबो सानफा एफा बारायगासिनो दङ।
औ।
आरो बे कलकारखानाफोरनिफ्राय ओंखारनाय गाज्रि मुवाफोरा दिनै सानफा एफा बारायनायावनो बारायनायावनो हयथ' बारहावायाव बेफोरो गोबां गाज्रि गोहोम खोख्लैदों।
औ।
आरो बेनि अनगायैबो दिनै थांनाय फैनायनि थाखाय जोङो मोजां मोजां थांलाय फैलाय सुबिदा खालामना लानो। हयथ' जोङो हा लामायानो जा अख्रां लामायानो जा दै लामायानो जा
मोनफ्रोमबो बिथिंखौ जों जौगाहोनायाव हयथ' बेफोराव थानाय दंफां लाइफां बायदिफोरखौ जोङो फोजोबस्रांनो गोनां जादों
औ
जायनि जाहोनाव
अ
बे कार्बन डाइ अक्साइडफोरा जाय कार्बनडाइ अक्साइडखौ बे दंफां लाइफांफोरा बोनानै लानांगौमोन कार्बनडायअक्साइडआ बारा जानायनि जाहोनाव दंफां लाइफांफोराबो बोजोबना लानो हायाखै एबा सोबजोबना लानो हायाखै हयथ' बेबायदियावनो दिनै बारजों बे कार्बन डाइ अक्साइडफोरा गोरोबनानै गोबां बिदुं बांनायाव गोहोम गोल्लैगासिनो दङ
औ फारसेथिं अखा औ थिग बे लेखायैनो अखानि जि बिबां अखा हानायनि बिबाङा खमायलांदों। नोंथाङा एसे दानि आगोलाव बुंनाय बायदि ओ बायदिसिना मानसिनि थाखाय थांलाय फैलाय लामा हान्थिनाययानो होनबा माबा मोनसे कलकारखाना बेवहाय गायसननायनि थाखाययनो होन दा बेफोरनि थाखायनो गोबां जि दंफां लाइफां बेखौ दानफायनानै कल कलका गायसनाय एबा लामा दालां बानायनायाव बाहायनायनि थाखायनो जोंनि दंफां लाइफाङा गोबां दानजाबाय
जायनि थाखाय जोंनि बोथोरनि जि नेचारेल जि बोथोर बेखौ थिगै लाखिनायाव गोबां खहा जाबोबाय जेरैबायदिहाय जोङो फांसे दंफां दानोब्ला फांनै दंफां गायनांगौमोन
औ
दा नाथाय जोंनि गायनायनि जि हुदा बे खोब खम नाथाय बे दंफां दाननायनि जिबो दा बेयो बारायलांबाय थादों।
नगौ नोंथां।
अखा हानायनि जि गुबै जाहोनफोर ओ बे गुबै जाहोना जाबाय- जोंनि जि दंफां लाइफांफोर बे दंफां लाइफांफोरा खोब सोमखोर नङा होनबानोथां दंफां लाइफांनि बिलाइफ्रा सोमखोर जाया होनोमबानोथां।
औ जायो नोंथां।
दा बेयो मानि थाखाय सोमखोर जायो जेनेबा बियो दंफां लाइफाङा रोदाजों हा सिङाव थानाय जि दै दैखौ सोबखांनानै लोयोमोन लायो आरो बे दा बे रोदाजों हा सिंनि दैखौ बोनानै बिलाइसिम
बेयो थाङो। आरो बे बिलाइआ हरनि समाव अक्सिजेन हगारनाय समाव बे दैया गफालाङो-
उम
बै समावनो बे खफ' जानानै जिखिनि दै थायो बे दैया खफ' जानानै जोमै फारसे बिरलाङो। बिरलांना बेयो गोजौ फारसे बि लांनानै बेयो जोमै दाखा जाहैयो बे जोमै दाखा जानानै बे जोमै दाखानिफ्रायनो बेयो अखा सोमजिनानै जोंनि अखा बाहायनायनि ओ बायदिसिना आबाद मावनाय बा बायदिसिना खामानि मावनायाव जोंखो सहाय खालामो नाथाय बेबायदि खामानि मावग्रा दंफां लाइफांखौ सुबुं माहारिया गावनि जि ओ
गोनांथिफोरखौ उ
गावनि जि जौगानाय बेखौ लाबोनायाव ओ बेफोर बाथ्राखौ साना लासेनो खालि गाव बोरैहाय जौगानो हागोन एबा गाव बोरैहाय गावनि थांखिखौ जाफुंहोनो हागोन बेनि सिन्था खालामनानैनो दंफां लाइफाङा जे जोंनो ओरैहाय हा सिंनिफ्राय दै बोनानै ओ गोजौ फारसे खफ' जाहोनानै बेयाव जोंनो जे अखा खोख्लैबाय थादों दा बे बाथ्राखौ साना लाबसिनो गावनि जि ला लाबा लाबनि जि खामानि बेखौल'सो मावबाय थानायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों। जायनि थाखाय दिनै जि समाव अखा हानांगौमोन बे समाव सान्दुं दुंनाय जादों। जि समाव सुदेम बार बारनांगौमोन बै समाव दुंहाव बार बार- बारहावा बारदों
उ
दा थिग बेबायदिनो जोंनि जि ओ सोलिनाय एबा मिथिंगायारि जि जोंनि ओ बारहावा बेयो बेबायदिनो खोब गुबुंले जानानै फैबाय दङ' नोंथां
नंगौ नोंथां आरो जों मानसिफोरा बेखौबो साननानै नाया नङा होमबा नोंथां जाय दंफां लाइफाङा जोंनो बेसेन लायालासिनो एसेबां अक्सिजेन होगासिनो दङ'
औ औ
जायखौ जोङो लोमजा साजा जायोब्ला देहा फाहामसालिफोराव बायनानै लानांगौ जायो बे अक्सिजेनखौनो जोंनो दंफां लाइफाङा जेबो बेसेन लायालासिनो होगासिनो दङ' बेनि अनगायैबो साया सायख्लुम होदों आरो बेजों लोगोसे जोंनो फिथाइ सामथाय हयथ' बेफोरखौ जोङो माब्लाबा बावनानै थायो हयथ' बेबायदि बावनानै थानायनि थाखायनो जोङो दंफां लाइफांखौ जेबो नंथारि बायदि दानफायनायखौ जोङो नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां।
औ थिग बिदिनो जाबोबाय दङ' सुबुं माहारिनि जि साननाय हनाय बेयो खोब गोथौसिन साना लाबासिनो गावनि मुलाम्फानि थाखायल' खामानि मावनायनि थाखायनो बे जादों होननानै आं सानो नोंथां
नंगौ नं
अ होमबा नोंथां औ मोजां नांबाय नोंथांजों सावरायनानै
अ अ नोंथां नोंथांजोंबो सावरायनानै मोजां मोनबाय
अ साबायखर साबायखर नोंथांसिमबो साबायखर
आ